नोंथां
हेल' औ खोनाबायना नोंथां?
खोनादोंना? औ औ खोनादों। ओ दा नोंथांखौ आङो फन खालामनायनि ओ गुबै जाहोना जाहैबाय ओ जे बर' फोरा जे मा मा बोथोरावहाय मा मा आबाद मावो जों बेनि सोमोन्दै सावरायनो नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा समाय होनो हायोबा। उम दा औ औ खोनादों मोजाङै खोनादों। आंनिखौ मोजां खोनादोंना नोंथाङा? दा उम दा जों टपिकखौ सावरायसै नङा होमबा?
औ दे नोंथां।
औ औ दाथ' जोंहा बोथोर लायै बोथोर आबाद मावो मावनाय होननानै बुङो ब्ला जोंनि बर' समाजावहाय ओ जायनाखि आबादजोंनो जोंनि बर' समाजा आबाद माव नानैनो माने जों बर' समाजा जिउ खांबोनाय ओ मोनसे हारि नङा होनबा दा? जों बे बिथिङै नायोब्ला जोंनि ओ बे बिथिङै नायोब्ला जोंनि ओ आबाद मावनायफोरा जों बोथोर लायै बोथोर आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। नङा होमबा जेरै ओरै दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा? दा दैज्लां बोथोर जोंनि बर' समाजावहाय दा जेरै बर' समाजावहाय दा ओ जेनेबा माइ गायो जोंनि बर' समाजाव बयखौबो जोंनि बर' समाजाव माइ गायनायखौनो नुनो मोननायो जायो नङा होमबा। दा बे बिथिङै आरोबाव जोंना दैज्लां बोथोरफोराव माखासे माखासेफोर आबादफोरखौ जेरै जुखाम आबाद आबाद आरोबाव मा होनो बेसर आबाद ओ बिदिनो गुजि आबाद ओमफ्रायो आरोबाव जाग्रा जाग्रा आबादफोरखौ जेरैहाय जों लाइ, लाफा, मैगं थाइगं, आलु बेफोरखौ जों ओ मेसें बोथोर जों सावरायनो बा मोननो हायो नङा होमबा। जों बेबायदि मावनायखौ मोननो हायो। दा आं नोंथांनियावबो मिथिनो लुबैदों ओ दा नोंथांमोननि ओ जायगायाव मा मा बोथोरावहाय माबायदि आबादखौ मावनाय जायो। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे?
औ हागोन नोंथां आथिखालावथ' जोंनि ओनसोलावहाय दायो जों दैज्लां बोथोर नङा होमबा दैज्लां बोथोराव जोंनि गासै माने जोंनि ओनसोलावहाय दायो माइ आबादजोंनो जोंनि दुब्लि फोथारा माने बुंफुजोबनानै दं आरो माने सोमखोर महरै। मानोना बर'फ्रा आबाद मावनानै जाग्रा हारि आरो बर'फ्रा ओंखाम जानानैनो जानानै थाग्रा हारि नङा होनबा। जोङो बे सा सानजा ओनसोलाव जों जखायसेल' बर' हारिया जोङो आबाद मावनानै थायो आरो जों जोंनि आबादखौ जों गावगायनो मावनानै जोङो बर'फ्रा जायो नङा होनबा बेखौ जों गोदो गोदायफोरनिफ्रायनो बर'फ्रा जोंनि आबादखौ जोङो गाहाय होननानै जोङो मावबोदों नङा होमबा। जेब्लासिम बर'फ्रा बे जोंनि बे हालामाव रायजो जा बोदों अब्ला समनिफ्रायनो बर'फ्रा आबाद मावनानै जाबोनानै गावखौ जिउ रैखा होबोदों आरो। बिदिनो जिउखौ खुंबोदों थिग बिदिनो जोङो बर'फ्रा आथिखालाव जों माइ आबाद गायो। माइ आबादा दिनै गोबां रोखोमनि माइ आबादखौ जों गायो जेरै- माइब्रा, जोसा बिदिनो बाहा दुर, रनजित आरो लोगोसे जोङो गोबां माइ दंबावो जायखौ जोङो गोबां मुं बिथां जायफोरा आबादनि बिथिङाव जायफोरा एग्रिकालसार बिथिंनि मानसि बिथांमोना दिनै गोबां आबादखौ माने गोबां माइ बिबां माइनि मुंखौ दोननाय जादों। जेनेबा जों बुंनानै फो जोबनो हाजोबा नोंथां।
औ औ औ।
अब्लाबो जेनेबा जोङो जोंनि साइडआवहाय ओनसोलाव रनजित बाहादुर माइखौ बांसिन गायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो ओ माइ आबादजों लोगोसे जोङो गोबां आबादखौ जोङो गायो जेरै जों दा दैज्लां बोथोराव बिदिनो जोङो मोननो थाङो फाथो मैथा बिदिनो लेस्रा भिन्दि आरो खुमब्रा बिदिनो जोगोनार गोबां आबादखौ बर'फोरा जों जानो थाखायबो जोङो मावो आरो बेयो जोंनि थाखाय ओंखामजों लोगोसेल' लोगोसे जोङो बेफोरखौबो जों जायो आरो आरो बिदि माइ आबादनिजों लोगोसे जोङो मेसें बोथोराव नोंथाङा बुंलांनाय बायसा जुखाम खांख्रि खला कबि, भिन्दि बिदिनो जोङो टमेट', आलु बेनिफ्राय मुला, कबि, अल कबि लोगोसे ओ मा जोङ मोनगोन जेरै ओ वाटार मिलन जायखौ जों टरमुस होननानै बुङो बेफोर खम आबादखौबो जों मेसें बोथोराव मावनाय जायो आरो लोगोसे जोङो सबाय फोनाय जायो आरो जोङो दुब्लि फोथारा जोंहाथ' दा दै लांनि उनाव जोङो लांदां जानानै थागोन बेहाय जोङो बे सरखौ जोङो फोनाय जायो आरो गामि ओ ओनसोलनि मानसिफोरा। गोदोथ' जोङो एसे खममोन नाथाय आदि आथिखालाव गोबां मानसियानो जोङो बेसरखौ फो नानै गावनो थाव फेरेनानै गावनि थावखौ जोङो जायो आरो मानोना जोंनि ओनसोलाव गासिबो फैयो एसे एसे माने मार्केटनि बजारनि थावखौ जोङो गोबांखौनो खम इउस खालामनायखौ नुयो आरो गाव गावनि न'नि थावखौनो जोङो जोंहाबो बिदिनो बिगानै बिगाथामखौ जों फैयो जानो थाखाय बोसोरसेनि थाखाय बेखोना थावानो थैयो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय बिदि मेसें बोथोराव ओ बिदि बेसर बिदिनो सबायफोर फैयोना नोंथां?
औ औ थारैनो जोंनिथिंबो मेसें बोथोराव बिदिनो बोथोर लायै लायै ओ बोथोरनि आबादखौ फोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ओ जोंनि ओनसोलथिंबो बेसर आबादखौहाय ओ फोनायखौ नुनो मोनो आरो बेसर बेनि अनगायैबो जोंनिथिं गुजि आबाद जायखौ ओ देल खुसि आबाद बेखौ होनना बुङो आरोबाव ओ जुखाम आबाद बेफोरखौहाय मावनायखौ नुनो मोनो आरो आरोबाव बिदिनो जों माखासे आबादफोरखौ जेरै थुरमुस आबादफोर खुसेर आबाद फोर बेफोरखौबो जों मावनायखौ थारैनो नुनो मोननाय जायो आरो आरो ओ बेफोरखौहाय ओ गाव गाव गावाबागाव जेनेबा गाव जानो आन्थायैबो जोङो न'-न'खरावहाय एसे एनै फोनानै लानायखौबो जों नुनो मोनो आरो जोंनि ओरै ओरै गामि ओनसोलफोराव आरो बिनि अनगायैबो माखासे ओ फालांगियारि बिथिं बा कमारसियेल बिथिंजोंबो बा गुबुननो फाननाय बेनो बे बिथिंजोंबो जों मावनानै मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा थारैनो ओ गोबां बिदिनो मेसें बोथोरफोराव ओ गोबां रोखोमनि बायदिसिना आबादखौ आजिखालि मावनायखौ नुनो मोनसै आरो थारैनो बे जोबोर मोजांबो जोङो आबाद मावनानै ओ थारैनो जोंनि जिउ खांनायनि राहाखौ जोङो गावनो गाव सोरजिनानै लानो हायो गुबुननिया गुबुननि ओ गुबु-गुबुनाव सोनारनानै थास्लायस्लाय बा जोङो गावबा गावनो बेखौ ओ माने रां आरजिनायनि मोन मोनसे राहा हिसाबै जों लानो हायो आरो जुदि नोंथांनाव माबा मोनसे ओ एसे एनै रांफोर दंबा आरो नोंथांनाव हा दङबा थारैनो बेफोरबायदि गोरान आबाद बोथोरनि आबादफोरखौ जों मावनानै ओ रां खामायनो हायो आरो आरो बेनि अनगायैबो नों मावनो मावनो नों मावनायजों लोगोसे गुबुनाबो ओ एफा एनै हेफाजाब मोनफागोन आरो नोंनि आबाद नोंनि आबाद फोथाराव बा हाजिरा मावनानै बा माबा मोनसे हेफाजाब होनानै गुबुनाबो मोनफागोन आरो थाब बेबायदिनो बेबायदिनो जेरै जोंनि ओनसोलसिम गोबां मावनायखौनो आजिखालि नुनो मोनसै थारैनो बियो जोबोद मोजां जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि समाजा दा मोनसे आबादखौहाय मोनसे गावनि थांना थानायनि राहा हिसाबै जों लाबोबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ बे जोबोद मोजां सोलोंथाइ लानानैब्लाबो मोनसे साख्रि बाख्रिफोर नो गोसो होआलासिनो गावनि सोलोंथाइखौ लानानै बै आबादखौ मा रोखोमै आथिखालनि गोदान गोदान टेक्न'लजि मुगाजोंहाय माबायदि मावनानै बांसिनैहाय माबायदि आरजिनो हागोन माबायदि आबाद जोङो दिहुननो हागोन माबायदि फैसा बिनिफ्राय जों रां खामायनो हागोन बेफोरखौ नोजोर होनायखौ आथिखालाव नुनो मोनसै आरो आरो बियो जोबोर मोजां दा औ बोथोरनि आबादखौ औ
औ जों बोथोराव जोङो गासै बोथोरावनो जों आबादखौ मावो नङा होमबा मेसें बोथोराव जों आला आलादा मावो आरो दैज्लां बोथोराव जों आलादायै मावो जोंनि ओनसोलावहाय मेसें बोथोराव जोङो नांगौ रोखोम जोङो माइ आबादखौ मावनाय जाया बिदिनो खम बिबांनि मानसिया माइ आबाद मावो आरो जायफोरा दैनि थाखाय सुबिदा मानोना जोंनि ओनसोल ओ जोंनि ओनसोलावहाय माने हाया एसेबां हला हा नङा माने फुलुं हा नङा जायनि थाखाय जोङो मेसेंके दैजलां जों दै मोनबाय थायो जोङो मेसेङाव जोङो दैनि थाखाय एसे क्राइसिस जायो आरो। जायनि थाखाय जोङो मेसेङाव जोङो औ। मेसेंनि आबादखौ जोङो गोरान आबादखौ मावनाय जायो माइनि अनगायै आरो जायखौ जों बोलांबाय। बेसरफोरनो थाखाय बिदिनो जु फोरनो थाखाय जोङोथ' एफा ग्राब दै नाङा नङा होमबा बेखौ जोङो गायो आरो। जोंनि ओनसोलाव आरो जोङो माइनिख्रुइबो जों गोबां जोङो रां आरजिनो हायो हबा ज जोंनि जुखाम आबादाव आरो आथिखालाव खोनादोंना नोंथाङा मानोना जुखाम आबादाव जुदि नोङो बिस कुइन्टेल पसिस कुइन्टेल नों दिहुननो हायोबा नोङो खमैनो नोङो थामजि बा ब्रैजि रोजा नोङो बिगासे हायाव रां आरजिनो हायो आरो नाथाय जोङो माइयाव बेखौ जों बिखौ फैसाखौ जों आरजिनो हाया नङा होमबा नोंथां जोङो माइआव जों हायोबा खोब जों हायोबा जोङो जिनै रोजा आरो जिबा रोजासिमल' जोङो आरज फिनो हायो आरो राङाव माइआव जोङो जुखाम आबाद गोबां रां आरजिनो हायो बेयो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो जाय फालांगि जाय आबादारि सा दिनै मुलुगखौनो फिदों होनोमबाबो गोरोन्थि‌ जाया नङा होमबा नोंथाङा माने आबादारि गैयाबा जोंनि मुलुगानो जेबा जाग्रा आदार मोनो नङा होनोमबा दिनै मुलुगखौ आबादारिफोरासो जोङो सालायदों होमबाबो नुहुरनायाव आरो जोंनोथ' मानसिनि थांना थानायनि थाखायथ' जोंनो आदार नांगोन ना नङा होमबा जोङो जिउ खुंब्लानो थाबा थांना थानो हानो हायााना नङा होमबा जोङो जानो आदारबो नांगोन जोङो नङा होनबा बे ओनसोलाव जोङो औ जानो थाखाय जों आदारबो नांगोन अब्लासो जोङो जोंनि बे जिउखौ जोङो
औ औ औ औ औ थारैनो नंगौ जोंनि ओ बर' स
जोंनियाव बेफोरबायदि हाबाखौ जोङो ओ मावलांबाय थानांगोन नङा होमबा नों थां जोंनि बे आबाद मावनाया जोंनियाव अरायबो ओ जोंनि माबा आखाइनिनो हाबा नङा होमबा जायखौ जोंना गोदो गोदाय फोरनिफ्रायनो बर'फ्रा मावबोदों आरो दिनैस सिमबो जोंनि आइ आफा ओनसोलनि गासै सुबुंफोरानो दिनै आबाद मावो नङा होमबा ‌? जोङो गोबां आबादजोंबो जोङो रां आरजिनो हायो, जेरै नोंथाङा बुंलांबाय नङा होमबा? जायखौ जोङो ओ बेयाव खाम हा माने आबाद गायोब्ला बेयाव हाजिरा मावग्रा खामरा फोरनि न'खरफोराबो न'खरफ्राराबो एसे सुंसुयो नङा होमबा? गावजों लोगोसे आरो गुबुनखौबो नोङो गुबुनखुनि न'खरखौबो नोङो हेफाजाब होनाय जायो आरो। बेखायनो आबादारिफोरा जोबोर गोख्रोङै जोङो हाबा मावनांगोन आरो जों आबादारिफोरा आ आ गोदान अखा गोदान माने गोदान आदबजों मावनाया जों गोनांथार आरो नोंथां। मानोना जों गोदो जोबोर खस्थ'यै जोङो आबादखौ मावोमोन नङा होमबा नों थां आथिखालाव जोङो टेक टरजों जेरै बारि फिसा फेनला बारिफोरबोला जोङो नांगोलजों एवगोन आरो जोङो गिदिर दुब्लिफोरखौ जोङो टेक्टरजों एवनाय जायो नङा होमबा नोंथां? आथिखालाव जोङो खमबाय जागोन अब्ला नोंथां जोङो समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखावनो दोन्थ'नोसै नामा?
जोबोद गोजोन्नाय थाबाय नोंथाङा जानाखि नोंथांनि सान्थौखौ फोरमायबाय। ए गोजोन्थों दे नोंथां ‌।